खुलुमबाय औ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथां। निसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि हाम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
दोननाय थाबाय दा जोङो बेवहाय
ओ
ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय लोंनायनि बागै रायज्लायनो थांदो होमबा नोंथाङा मा सानदों जे दिनै मा जानाय लोंनायनि बागै रायज्लायना
माने बेयाव जोङो अनला अनलानि बागै रायलायनोसै नामा अनलाजों मा मा रोखोमनि दाउ ना बायदि बायदि जाजायो
नोंथाङा माबा सोंनो सानदों नामा आंनाव
ओ एसे फोरमायनानै होलांदो अनलानि बागै
ओ अनलाया जाबाय ओ जोंनि बर'फोरनि गाहाय जानाय आयदा जानाय खायद' बा ओ बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा ओ जोंनि ओंख्रि महरै जोङो जोंनि जानाय जामुं महरै ओ बानायनाय जायो अनलाखौ जोङो ओ जोंनि ओ न'निफ्राय माइरंनिफ्राय जोङो खालामनाय जायो जों माइरं खौ ओ सोमनानै बेखौ जोङो देग्लिना लानानै गुदै खालामनानै बेखौ जोङो ओ ओंख्रि संनो थाखाय उम बाहायनाय जायो बेवहाय जोङो बे अन गुन्दैखौ ओ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव जोंनो बेखौ लोगोआव अन गुन्दैजों लोगोसे खारै आरो बिनि सुवादखो बा बिनि थावनायखो बांहोनो थाखाय जोङो ओम ना बेदर जायखि जाया जोङो बेवहाय होनो हायो दा बेखौ जों ओ अनला ओंख्रिखो माबायदि खालामो बेखौ आङो बुंनि बेखौ जोङो गिबियावनो ओ सारायखौ गुदुं खालामनानै बेवहाय दै होनानै ओ दैखौ फुदुंना लानानै अनखौ जों होनाय जायो। बे अनखौ ओ होनानै जोङो जेब्ला गोदौवो बेवहाय जोङो जों थाव थावनायखौ बांहोनो थाखाय जायखि जाया ना बा दाउ बेदर बेफोरखौ नङाबा अमा बेदर बेफोरखौ जोङो एवनानै बेयाव होनाय जायो बेयाव ओनिफ्राय बेवहाय जोङो न'निफ्रायनो खालामनाय थालिर फस्ला थालिरखौ फोराननानै जे खारै ओ दिहुनो बेनिफ्राय जोङो ओ बेवहाय होनानै जोङो बे ओंख्रिखौ ओ फोमोननाय जायो आरो बेखौ जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो
औ
नोंथाङाबो ओ अनला ओंख्रिनि बागै मायबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
उम बुंनो साना अनलायाथ' बर'नि मोनसे उम मिलौहाब खाजा होननानै बयबो मिथियो हो अ अनला अनलाखौ बर'फोरा गावनि दोरोङारि महरै गावनो सोरजिनानै लानाय गावनि गावनि रों रोंगौथिजोंनो गावनो गाव माबायदि जायोब्ला बर'फोरा खावनाय मोनो बे खौ सानखांनानै माने माबानानै लानाय ओमफ्राय अनलाखौ बर'फोरा गोबां रोखोमनि जानो हायो। जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों ना अमा मैगं अनला मैगंमोन अनलाजो जों औवा मेवाय फाय ओमफाय खायसे खायसे अनलाजों एम्फौखौबो जायो उम आरो अनलाजों गाम्बारि बिबार अनलाजों सेफालि बिबार बायदि रोखोमनि जाजायो आरो अनलाखौ बर'फोरा हाबायावबो हाथासुनियाव होनाय जायो जाहाथे बियो बर'नि मोनसे दोरोङारि महरै सोरजि जानाय उम ओ बेखायनो बर'फोरा बेखौ गाव हाबायावबो हा थासुनियाव होनाय जायो खैना गोदाना खुर नायाव बे अनला खौ बर'फोरा उ उ दानिया एसे एसे सोलायबोनो हमबाय नाथाय गोदो उम माबाखौ अनलाखौ उवालाव माबा अ दिंखियाव देनानै जायोमोन दा खायसे खायसे मेसिंआव देयो ओमफ्राय जो जोंनि साइदथिंबो अनलाखौ अ गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लायो रुयजासे आरो बेखौ उवाल लावबा दिंखियाव गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो लोगोसे अनलाजों संनो नागिर आरो जाय दाउ बेदरजों संगोनब्ला बे संनो नागिनाय दाउ बेदरखौबो मोजाङै सुनानै लाखा मा थियारि खालामना लाग्रोखानाय जायो बेनि उनाव अर दाबाव अ अर फोजोंनानै ओंख्रि ओंख्रिखौ बा थौआव एबा दोखौ जाननानै बा जायखिजाया सह ओंख्रि संनो हानाय बासनखौ लानानै
औ
दाउ बेदरखौ अ दाउ बेदरखौ एवफ्राननानै लायो एवफ्रामनानै लाग्रोयो गिबियावनो
औ
उम बेनि उनाव बेयाव अनलाखौ एसे एसे अ हो होस्रो होस्रोहोमबानने माबा नांगौ उ बे फ्राका खादौजों एरनांगौ आरो जुदि ओ बेयो ओ माने अनला होखांनाया जोबोब्ला बेनि उनाव दाउ बेदरखौ हरो बेनि उनाव अब्ला सं ख्रि बानलु मस्ला आरो खारदै बेखौबो जखानि गावनि जखानि बेसे नांगौ बेखौ मोजाङै नायनानै लानांगौ होनांगौ जेब्ला गोदौफुयो अ ब्ला ओ बे अ जों माने अ जेब्ला मोजाङै अ आरो अनखौ मोजाङै गोदौ होनांगौ। जाहाथे बेखौ फिथर जानो होयै बादि नङाब्ला बियो गथा गथा फिथर खायो बेनि उनाव मोजाङै गोदौहोना जा संख्रि खारदैफोरखौ मोजाङै नायनांगौ जाहाथे मोजां ङै नाङो आरो गोथाव जानायनि जानो
औ
नो नोंथाङा जे बुंदोंमोन बेखौ जोंनि हाबायाव ओ नेमखान्थि बाय बिदियै संनाय जायो होननानै दा बे नेमखान थिखो जोंनि बर'फोरा बाहायनायजों लोगोसे ओ गुबुन हारि फोराबो बेखौ हाबायाव नेमखान्थि बायदियै बाहायनाय नों नोंथाङा नुदों नामा
ओहो आं बेलेग गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बिदि बाहायनाय नुफेराखै। आरो बिदि संनो रोंगौना रोङा बिसोरो आं मोजाङैबो मिथिया माने ओ नोंथाङा नुफेरदों नामा दासिम सोरखौबाफोर संनाय?
ओ ओंख्रि बे अनला ओंख्रिखौथ आं दिनै दासिम जोंनि बर' हारियाव जेरै हाबायाव नेमखान्थि बायदियै ओ खालामनाय जायो ओ बेबायदि नेमखान्थिखौ आं गुबुन हारियाव नु फेराखै नांगौ गुबुन हारिफोरा ओ बे नेम खान्थिखौ फालिया बेखौ जोंनि बर'फोरानो ओ बांसिनै बाहायनाय जायो। बेयो जोंनि ओ देहानि थाखायबो जोबोर मोजां बेवहाय जोङो नखराव नआवनो जेरैबायदि मोननाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बाहायनानै दिहुननाय जायो बेनिखायनो बियो जोंनि गोग्गो खार जानाय खायद नोंथाङा माबा सोंनो सानदों नामा
उम ओ बे अनलाजों बे ना अनलाजों औवा मेवाइजों एसे फोरमायना होदो
अन अन ओ औवा अनलाजों औवा मेवाइ होननानै बुङोबाथ जोबोर गोथावथार मोनसे मिलौहाबनाय मोनसे ओ जामुं बेखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ थाव होनो थाखाय थाखाय जोङो मेवाइखौ होनाय जायो बे मेवआ जाहैबाय जोङो ओ जोंनि दैज्लां बोथोर समाव औवानिफ्राय ओंखारनाय गाजा ओ बेखौ मेवाइ होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो ओ औवानिफ्राय दाननानै लायनानै बे मेवाइखौ दाननानै लायनानै जों बेखौ ओ साफा खालामनानै ओ जों बेखौ फिसा फिसा फिसा हानानै ओ लायो बे मेवा औ जोङो मा बायदि हानांगौ बेखो नायनानै जों हानाय जायो ओ खोनानो मोनदों जे औवा मेवाइखौबो ओ ओ नेम बायदि हायोब्लासो ओंख्रिया गोथाव जायो होननानै ओ बेखौ हानायावबो जोंहा गोबां रोखोम थायो ओमफाय बेखौ हानानै ला नानै जोङो औवा मेवायाव ओ औवा मेवाय ओंख्रिखौ जोङो जों बुंनाय बायदियैनो ओ गिबियाव ओ दैया अन गुन्दैखौ लानानै ओम बे अन गुन दैखौ गोदौ होना लाग्रोनानै औवा मेवाइखौबो जोङो एवनानै ओ बेवहाय होनानै होनो हायो आरो बे बेयो जोबोर गोथाव ओंख्रि जायो बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरा बयबो न'खरावनो जायो जों बे औवा मेवाइखौ ओ गोथाङैबो जायो आरो बेखौ जोङो आसार खालामनानै गोबाव समहालागैबो अनलाजों जानो हायो बियो जोबोर ओ गो थाव बा मिलौ हाब थावनाय ओंखारोहोयो बेनिखायनो बेखौ जोंनि बर'फोरा बयबो बो जायो बेयो जोंनि गोग्गो मोनसे जानाय आयदा बा ओम बे अनला ओंख्रिखौ नोंथांनि ओनसोलावबो गोबाङैनो बाहायो नामा
औ जोंनि ओनसोलावबो बेखौ गोबाङैनो बाहायो आरो बर'फोरनि गासैबो न'खरावनो बे अनला ओंख्रिखौ जाथारो आरो दाबायदि माय गायनाय बो बोथोराव अनलाजों दाउजों अनलाजों मेवायजों जोबोरैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ बेवहायथ' जोंहा ओ बे अनला ओंख्रिखौ जायखिजाया समावनो जानो हायो बेनिफ्राय जोंहा जेबो थ खहा नुनाय नोंथाङा नुवाखै जानो हागौ
ओहो ओहो अनला ओंख्रि जानानै दिनैसिम खहा जाफेरनाय नुफेराखै
औ बे जोंनि ओ गोग्गो
औ गोग्गो आदार जानाय ओं
ओम बेजों जोंहा माबाफोर सिनायथि होनो हायो नामा
औ बेजों जोंहा बर'नि आंगो जाग्रा बर'नि मिलौहाब खाजा महरै सिनायथि होनो हायो बेखौ बर'नि हारिमुआव मोनसे जाग्रा खाजा महरै सिनायथि होनो हायो हायो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि सिम जोंनि जाग्रा अनला ओंख्रिनि बागै फोरमायनायनि थाखाय आरो जोंहा सम जानाय लोगो लोगोनो जों जोंनि रायज्लायनांगौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ दे गोजोननाय थाबाय औ